दों नोंथां औ खोनादों।
नोंनि माथोखौ खोनायाखै आङो।
एबार खोनायाखैना मा नोंथां
अ नोंथां दासो खोनादों।
अ मा खालामदों नोंथाङा। आया
आं दं जनानै नोंथां
आंबो दङ ओरैनो जिरयना लामायाव
ओंखाम जाबाय ना जायाखै।
ओंखाम जाबाय नोंथां।
अ उन्दुनाय जाथवाखै आं जाथ'बायनथ' ओन्थां।
आतसा। उन्दुनो जाथवाखै नोंथां गरमखाय उन्दुनो हाखै नोंथां एसे लामायाव जिरायना दङ
बिनिफ्राय नोंथांमोनथिं ओ सान्दुंफोरा माबायदि। सान्दुं हादों ना अखा हादों
औ सान्दुं दहाय एसे दुंदोंमोन सानाव। सानाव माने बे सानजौ फुंसमावआव दुंदोंमोन आरोना दुथा तिन्था फोरहालागे सान्दुं दुगो ओमफ्राय। सारिथा नङा सारिथा नंद्राया पासथा सयथासोआव अखा हादों आरो ना। नोंथांमोनथिं हादों नामा अखा।
जोंनिथिंबो हादोंमोन दहाय बेनिफ्राय ओइ दासो अखाया गाबाय आरो ना
खोनादोंबा खोनादोंबा नोंथां बिनिफ्राय नोंथां मोननिथिं गायनाय फुनाया माबायदि सोलिगसिनो दासान्दै
दा बिदिनो। सोलिगासिनो गायनाय फुनाय दा जोंनिया न'निया जानि न'निया गायनाया जोब्बाय आरोना बेलेगनिया जोबथ'वाखै सोरबा सोरबिनिया।
अ बिनिफ्राय नोंथांमोनथि जोंनिथिंबो बिदिनो नोंथां ओ जोंनिथिंबो गायखांजोब्बायानो आरो मानसिफोरा।
गाजा।
बारा गैला आरो बाहाय दंबावो। ओ बिनिफ्राय नोंथांनाव आंङो सोंनो नागिरदोंमोनदि ओ नोंथांलाहा थ' गायखांबाय होनबा।
औ गायखांबाय जोंनिया।
औ
बेनिफ्राय। नोंथां लोंहालाय ओरैनो खै बिगासो दं हाफोरालाय।
जोंनिया टटेल बार' बिगा दङ।
औ बिनिफ्राय गासिबो गायखांबाय होनबा।
सोर माने जोंहा गासैबो गायजोबा गासैखौबो। ओरैनो आद बिगाल' गायो आरोना माइ गायनाया।
औ
दा गायखांजोब्बायानो दे नोंथां,
बेनिफ्राय ओ
नोंथांलोंहा माइ गायो जेनेबा बिनिफ्राय मा मा खोथिया आरो मा मा माइ बेलेग। बेलेग दं नालाय बिफोर बायदि गायो नामा? बेलेग बेलेग
औ गायनायालाय बेलेग बेलेग गायो।
औ।
ओरैनो जा ओंखाम जानो। ओइ माबा गायनाय जादों आरोना नोंथां बे मा होनो बे पेकेटाव मोनोना आजि खालि। पुतुर पसातुर ना मा होनो। इदिखो गायदो आरो ना इदिखो पास बिगा गायनाय जादो, ओमफ्राय गासै आद बिघा नालाय रनजित दुइ बिघा गायदो। ओमफ्राय माइब्रा गायनाय जादो बिगासे।
बेनिफ्राय नोंथाङा दासान्दै माबाफोर खालामगासिनो नामा? माबाफोर खामानि बेस्थ जेनेबा,
खामानिथ' दा बेस्थ' गैथला आं। ओं मानोना दा माइ गायनायाबो जोब्बाय नालाय।
औ, औ नोंथाङाथ' ओ फुटबल गेलेयो,
औ गेलेयो
ओमफ्राय नोंथांङा बै फुटबलाव मा मा जायगायाव गेलेनो मोनखो आरो ओ माबे क्लाबफोराव गेनो मोनखो आरो माबायदि गेयो फुटबलखौ खैजोन मानसि नांगौ आरो फुटबलाव गेलेनो थाखाय मा? मा मा मुवा बेसाद नांगौ जायो जिखुनुजा एसे फोरमायना होबानो जाबाय।
आदसा आं फोरमायनोसै होनबा आंबो बारा बिदि गिदिर प्लेयारबो नङा नालाय गामियावनो ओरै एसे एसे गेलेयो,
औ औ।
थिगारोना।
औ।
आङो बारा गोजानाव ओरैनो गेलेनो थांनो मोनाखै। ओरैनो खाथि खाथियाव थांङो गेलेनो, दोनबाय ओमफ्राय। फुटबल गेलेनायाव बुद‌ बुद‌ जनथा नांगौ आरो ना।
औ।
बुट जन्थादो गेलेयो ओमफ्राय लोगोसे सेफगार्डबो लानांगौ। मुजा गाननांगौ ओमफ्राय बे फुटबलाव मोननै टिम जाना गेलेयो नालाय।
औ मोनसे टिमा बेसेनसो मानसि नांगौजायो।
मोनसे टिमाव एग्रा जन खि गेल नांगौ आरोना?
औ।
बिदिनो आङो आंनि पजिसन आं साइदबेकआव गेलेयो आरोना।
औ।
ओन्थांआ फुटबल गेलया नामा।
आं गेलेनाय गेलेयो होनोंथां
ओ
गेलेयो नोंथां गेलेयो
आतसा मा पजिसना गेले नोंथाङा
आं डिफेन्सआव गेलेनो थां
आतसा
नोंथांनाव आं सोंनो नागिरबावदों जे ओ दासान्दि सोलिबाय थानाय जे आसाम पुलिस ओ फरेस्ट कामान्ड' आर्मि बिदिनो एस एस सि बेफोरबायदि बायदि बायदि ओ फैदों आरो नोंथाङा बैयाव ओ बाहागो लोगो लादोंमोन नामा नोंथाङा एसे फोरायना होबानो जाबाय
बाहागोथ लानाया लानायादों नोंथां माने बाहागो माने बे एप्लाइ खालामना दोनदों बारनाा
औ
दा एप्लाइ खालामना दोनबाय इन्टारभिउआ फैथ'वाखै एसे सम दंबावो दिडिसेम्बराव फैगोन होननाय खोनादों दा मा खालामनाय जायो नायनोसै बिदि प्रेक्टिसबो खालामनो मोनथ'वाखैमोन माइ गायनायफोराबो जोबथा हमोन नालाय दा जोबनायखाय खालामनो हासिगोन आरोना प्रेकटिस लांदां
औ बिनिफ्राय ओ नोंथांनाव आङो सोंनो नागिरदों जे ओ नोंथांआ बेफोरबायदिओ आसाम पुलिस फरेस्ट बेफोरखौ आगोलाव ओ खालामफेरनो मोनदोंना मोनाखै ना खारफेरनो मोनजा मोनाखै फेरनो मोनदोंना मोनाखै
आदसा आं खालामफेरनो मोनबाय नोंथां खेबसे खारफेरनो मोनबाय आं खेबसे औ आसाम फुलिसाव
अ वाय आसाम पुलिस खारनायाव नों माबायदि नांदों आरो माबायदि टाइमाव खारनो होयो ओ खैबार खारनो होयो आरो खैजोनसोखथायायो नोंथाङा एसे फोरमायना होबानो जाबाय
औ हागोन नोंथां खोनथानोसै होमबालाय खोन्थानोसै आङो बिदि आसाम पुलिस खारनानैथ' आंना बारा प्रेक्टिस खालामनाय जायाखैना बेनिखाय आं खारनो हायासै नोंथां
औ
बिदिनो खारनो होनायाव फार्स्टआव टाइमा जाहैबाय माने फुंनिफ्रायनो मानसिफोरा लाइन नाङो आरो ना?
बिनिफ्राय ओ जेनब खैफार खारनांगौ आरो टाइमाव हाबनो नांगौ नामा बेखौ फोरमायनांगौ आरो।
आदचसा टाइमा सैद मिनिट थायो नोंथां बिदि जोंनिया नलबारि डिस्ट्रिक्ट गोलैयो नालाय बार'फा खारनाय जाङो
औ
बिदिनो खेबसे मोनसे ग्रुपाव एक्सजन खारनो होयो मंा स न नोथाङा बेरायनो मोनाखै नामा
आङो नोंथां होनायालाय होफेरेराखै आं अनलाइन खालामना दोनदों बिदिनो ओ अनलाइन खालामदों आरो गासिखौबो होनो खालामजोबदों आरो बिदिनो प्रेकटिस खालामगासिनो दं आं
आतसा ओम
सोर न हा
हा
सोर नों
औ खोनादों नोंथां
औ आरो आं नोंथांनाव सोंनो नागिरदोंसै ओ कम्पिउटार होनोब्लाथ' नोंथाङाबो मिथिखायो
औ औ
बै कम्पिउटारखौ जों माबायदि खामानियाव बाहायो आरो बै कम्पिउटारखौ बाहायनो थाखाय जोङो मा मा मुवा बेसाद नांगौ जायो नोंथाङा सुंदयै फोरमायना होबानो जाबाय
सा जेनेबा जों कम्पिउटारावथ' आजिखालिथ' बुहुद बुस्थु खालामजायो जेनेबा जेनेबा जों जोंनो जेनेबा दा आसाम पुलिस एप्लाइ खालामाखै होनोमबा बेफोरबायदि बायदि बायदि जिनिस खालामजायो ओमफ्राय कमि टार लोगोसे बाहायनो थाखाय माउस किबर्ड ओमफ्राय मनिरेटर गोनां जायो आरोना
औ बिदिनो आरो माबाफोर खामानि जे फरायनाय बागै फरायनायफोरावबो ओ बाहायजायो आरोना फरायनाय बिदिनो खामानि मावनायफोरावबो बाहायजायो आरो
औ
आरो नोंथाङा सोंनो नागिरबावनो जों इन्टारनेटनिनो बागै ओ मबाइल फन मबाइल फन होनोबा जों बयबो मिथिखायो जों मबाइल फ बेखौ जों गावबा गावनो लाखायो आरोना ओ बै मबाइल फननो जों माबायदि खामानि मावनो हायो नोंथाङा एसे फोरोंना होबानो जाबाय
मबाइल फन जोङो बुहुद खामानि मावनाय नोंथां जेनेबा जों दा इमारजेन्सि जायोबाथाय फन खालामनो हायो आरो जेनेबा जों दा नै दाबसेनिफ्राय बै गोजान दाबसेयाव फन खालामना खबर आरि सोंनो हायो आगोलथ' बिदि हायामोन नालाय
आ
औ
ओमफ्राय मबाइलजोंनो बुट बायदि बायदि खामानि मावनो हायो आरोना। अनलाइन गेम गेलेजायो बिदिनो। मबाइलावबो बिदिनो फरायबो जायो जेनेबा कुइसन एन्सार मोनाबा गुगोलाव बोना नायनो हायो
दा दानि दिनावथ बेफोर दानि दिनावथ बेफोरबायदि हायो ओ आगोलनि दिनाव माबायदि मोन मबाइल फना दङना गैयामोन ओ जेरै फिसा मबाइल फन दं गोदोर मबाइल फन दं बेफोर बादि
आसा आवगोलथ' बिदि बांद्राय आगोलनि न थ' आगोलनिफ्राय बुंनो थाङोबाथ' आगोलावथ' मबाइलला गैयामोन देसुन आगोल बिदि बिदि सिथिदसो सिथिदोसो खबर आरि हरनाय जायोमोन
औ
बेनि उनावसो ओमफ्राय बे मबाइलाव फिसा किपेड मबाइला बिदिनो केपिटबलदबो खबर आरो लाजायोमोन आरोना गोजाननिफ्राय गोजानाव
नोंथां गोजोनथोन।
हेल'। हेलौ